औ नोंथां।
खोनादो।
खोनादों औ खोनादों
अ बिदिब्ला जोङो नोंथां जोङो एसे आबहावानि सायाव सावरायनोसै होनबान' नोंथां जोंनि जोंनिया आबहावा मानो गुबुंले जादों आरो जों आबहावाखौ गुबुंले रैखाथि माबायदि होनो हायो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै होम्बा ना नोंथां होम्बा नोंथांनो एसे आं सोंलु सोंनि नोंथां औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जोंनि आबहावा मा मा जाहोननि थाखाय गुबुंले जाबाय दं
औ नंगौ जोङो आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जों गोबां जाहोन दङ बेफोर माने जा जों बे जाहोनखौ जों सुबुं फोरानो बानायदों बा जोङो मिथिनानैबो मावदों होननानै बुंनांगोन आरो अ जेरै आबबाखौ। मानो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो उ गारि मथरनि गा माने उखुन्दै गनाय। बेखौनो जोङो गिबियाव बुंनांगोन आरो ओमफ्राय जोङो नै खाथियाव जोङो बुंनो हायो बै गिदिर गिदिर दारिमिन बा ओ बेबायदिनो दारिमिन कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उ गुन्दै बेफोर औ बेनिफ्राय जोङो बिफां लाइफां जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै जोङो साफा खालामनो। हमदोंसै जोङो बेफोर। लोगोसे जोङो प्लास्टिकनि मुवा बेस प्लास्टिकफोर बायदि मुवाखौ जोङो बाहायनाय मानोना बैफोर प्लास्टिकफोरा जौसे बोसोरबा जौसे जौनै बोसोर थाब्लाबो बियो मा जायो जोङो गिदम बियो गलिनानै बा सेव फुआरलांनो रोङा बियो बेबायदिनो सेम। थाबाय थायो बेनि थाखायनो बेफोर हाखौ जोंनि हाखौ गुबुं होदो बेफोरो। ओमफ्राय बेफोर बे प्लास्टिकफोरखौ खावनायनि जाहोनाव जोंना बारा गुबुंदों लोगोसे जोङो माखासे रोखोमनि। मुलि बायदिसिना जोङो माबायाव जोंनि आबादफोराव बा फिथाइ फसल बायदिसिना दिहुननायाव जोङो माखासे मुलिफोर सारो बैफोर मुलिनि थाखायबो जोंनि आबहावाया गेबेंनो हमदों आरो नोंथां।
औ।
जोङो ओ बेबायदिनो गारि मथरनिफ्राय गेबें दों होननानै बुङोब्ला जोङो माने ओरैबायदि दायो गारि मथरा बांबाय जोङो। मानसिजों समान समान जोङो गारि मथरखौ जों खारनायखौ जों ओ उम राजा लामाफोराव बा जोंनि लामाफोराव जोङो नुनो मोनो बा बेफोरनि। बेनिखायनो जों ओ
उखुन्दै माखासे बे पेट्रल डिजेलजों खारनाय गारिफोरा गोबां उखुन्दै गयो बैफोर उखुन्थ्रिनि थाखायनो बारहावाया माने गुदुं आरो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो ओ जेरै जोङो नोगोरमाफोराव जुदि थाङोब्ला। बै गारिनि खारनाय बुवाफोरजोंनो माने ओरैबायदि माने लामा बा बे जायोखिनि जायगाया। गुदुं जायो माने ओरैबायदि हाव अ माने गुदुं जायो आरो बे गारिनि दुंनाय ओंखारनाय उखन्दैओंखार। ओंखारनाय बेफोरजोंनो। नाथाय जोंनि ओ गामि ओनसोलफोराव जोङो बेबायदिखौ जों नुनो थाङा बेफोरनि थाखायनो जोङो गोबां गुबुंले जानाय। नुनो मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनि ओ माबायाव। कलकारखाना एबा जोङो बायदिसिना दारिमिनफोर। बैफोर दारिमिनफोराव माने गोबां माने जौगानायनि मुङाव जोङो गोबां बायदिसिना रोखोम। जोङो दारिमिनफोरजों खुलिदों जेरै प्लास्टिकनि बा माबा माबि बानायनाय जोङो। बा माबा मोनसे जोङो कारटुन बेफोर बानायनाय माने ओरैबायदि माने बेफोर दारिमिन बानायग्रा जों खाथियाव थाङोब्ला माने मोनामनाय बा गेस माने ओरैबायदि बारहावायानो गुबुंले गुबुंले जोङो फुला फुला नों जों नुबाय थायो। बायदि खाथियाव थाङोब्ला ओमफ्राय आरो बायदिसिना मोनामनाय गेस ओंखारो बारहावायानो माने मोनामनाय आरो बिदिनो बेबादि जायो आरोना ओ बे जोंनो माने गोबां जोंनि बारहावाया गुबुंले जादों। ओमफ्राय आरो मोनसे खारना जाबाय जोंनि अखा हायै एबा गुबुं नायबा बिदुङा दुंनायनि जाहोना जाबाय। गोबां माने आथिखालाव जोङो बिफांखौ ओ सानफ्रामबो जोङो बिफांखौ दानो हाग्रा बा हाजोफोरखौ जोङो दानफायगासिनो दान सुस्रांगासिनो बे बेबायदि खालामगासिनो नाथाय जोङो बेखौ गायाखै। गायनाया जोंना खम जों गायानो दायो बिफांफोरखौ बेनि जाहोनावनो जोंनि ओ बिदुङा उहह माने बारानिफ्राय बारा दुंगासिनो आरो दुंबोगासिनो जोङो मालाबा समाव जों ओरैबायदि बोथोरा गरम जायो जोंनाव जोङो थानोनो हायै बायदि गरम जायो बेबायदि जानानै जों बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखायनो बेफोर गरम आरो जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांगासिनो जों अक्सिजेनखौ जों गोग्गो मोननो ओ हायै जालांगासिनो बेबायदिनो बेफोरनो ओमफ्राय जोङो बेखौ होबथानोब्ला जोङो होबथानो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बै गारि मथर खारनाय खौ जोङो थावजों खारनाय गारि मथरखौ जोङो नागारनांगोन बा एसे खमायनांगोन जोङो बेनि- सोलायो जोङो मोब्लिबजों जा सोलिनाय माखासे दायो आथिखालाव ओंखारबाय गारिफोर मोबब औ चार्ज होनानै चार्जिंजों खारनाय बे खौ जोङो बाहायोब्ला बा बजबनानै लानो नाजायोब्ला जोङो माने जोंनि आबहावाया एसेब्लाबो गुबुंनायनिफ्राय जोङो माने रैखा मोनगोन होन्नानै जोङो बेखौ बुंनो हायो आरो बा जों सानो हायो
न।
अनगायै आरोबाव जोङो माखासे लांदां जायगाफोराव बा जों बिफां गायनानै ओ हाजासे जोङो थोजासे बयबो फांफा फांफा जुदि जोङो सानफ्रबो बा बोसोर सप्तायाव खनसे बा मासाव खनसे जोङो बिफांफोर गायोब्ला जोङो बै आबहावाफोरखौ जोङो माने रैखा खालामनो हागोन आरो। बेनि अनगायै जोङो बे थाखानाय हाजो हाला बा बिफां लाइफां बैफोरखौ जोङो दानस्राङा लासिनो जाहाथे जोङो ओ जोङो ओ मोजाङै जोङो रैखाथि होनानै लाखियोब्ला बेबायदिनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय जों रैखा मोनगोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदोदिे नोंथां।
अ जोंनि आबहावा गुबुंले जानायाथ' गोदोनिफ्रायनो जेसांनो डेभेलपमेन्ट जाबाय दं बिदिनो आथिखालाव जेसांनो टेक्न'लजियाव ओंखारदों जेसेबांनो माबा ओंखारदों बेसेबांनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जाबोबाय दं नोंथां। मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि मोनसे हुदा दं। ऐसा जोंनि हारिनि' नङा गुबुन हारिनिबो मानो होनब्ला जोंङो न' बां लुनो थाखाय बे हाग्रा बंग्राखौ दानस्रायदों हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांखौ दानसारजों लोगोसे बिदिनो अ आरो माखासे आबाद मावनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय माखासे हाग्रा बंग्रा सेफायनाय बेयाव आबाद मावदों बिफां लाइफां दान खनानै बेफोरनि जाहोनाव जोंनि बिदुङा बांदों बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय बेफोर बांदों आरो बिदिनो गोबां हाग्रा बंग्रा दानफ्रा कल कारखाना गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि कारखाना बानायदों गोबां हायाव रोजा रोजा बिघा हायाव बानो जोंहा गोबां हाग्रा बंग्रा जोबस्रांदों
औ
अ आरो बेफोर कलकातानिफ्राय गनाय बेफोर मा होनो उखुन्दैफोरा गोबां गुबुंले जाहयो अवार'कनफोरनिफ्राय गनाय बेफोर दैफ्रा हामा दैफोरा बेफोर दैमा नालाफोराव बोहैनानै ना लानायनिफ्राय बोहैनानै दैमायाव गोलैहैदों बेफोर दैखौ गुबुंले खालामहोदों बेदिनो गोबां नाफोरा बेराम आजार जानाय थैदों बेफोर दै बिस गोनां दैखौ मोनलोंनानै बेफोरखौ बे बिदिनो गोबां बिदि सुबुंफोरा बेफोर दैमाफोराव दुगैयोबोला बे बेमार आजार जादों बिदिनो मोसौफोरा फोर जायगायाव जिब जुनारफोरा दै लोंबोला बिसोरबो बेमार जानाय थैदों। बिदिनो गोबां बिदि गुबुंले जादों बेफोर जाहोननि थाखायबो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला गारि मटरनि थाखाय बेथ' जोंनि गोबाङानो गारि मथरनिफ्रायनो बांसिन जायो गुबुंलाया।
नंगौ औ
आरो जों ओ जेसां हायो जों बिफांखौ दानफायनाङा बे गुबुंलेखौ जों रैखाथि होननांगोनब्ला जोंङो आरो नोंथाङा होनाय बायदि बदिब्ला जोंङो बेफोर जोंङो चार्जिं गारिफोरखौ बाहायनांगोन बेफोरनि
नंगौ औ
आं सानो आरो बिनि थाखाय जोंङो मानसिफोरा जाहाथे बिफां लाइफांफोरखौ बाराद्राय दानफायनाङा दा जोंनि बे टाउन सोहरफोरावथ' बिफां लाइफां दानफाया गासिबो न' गोजा बि बिफां लाइफांखौनो नुनो मोना जों टाउन सहराव बेफोर ज गोबां गुबुंले जादों आरो बेफोरबायदि लेथ्रा दाखोर दाला गोबां गोलैना थायो आरो जोंङो नोंथाङा बुंनाय बायदि प्लास्टिकोनि खोथा थ' जोंङो बेखौ रिउस खालामनांगौ जों थाबाबो माने बेखौ गारफिननाङा बेखौ जेराव मेराव गारबोला बिफांफोरा रज'नो हाया जायो। हदाफोरखौ माबा खालामना लायो बेफोरनो हाग्रा बिफां लाइफांआ थैयो। आरो बेफोर प्लास्टिकफोरा थाबा बेफोराव जों आबाद मावनोबो हाया बिदि माखासे बिफां लाइफां थैयो आरो बिनि थाखाय जों प्लास्टिकखौ इउस खालामनांगौ
नंगौ
अ आरो जोंङो बिदिनो आरो गोजौ गोजौ बिल्डिं बानायदों बेफोरनि जाहोनावबो बारफोरा बिथिंनिफ्राय बिथिं थांनो हायैनि जाउोनाव गुबुंलेबो जायो बेफोरनि थाखायबो माखासे लेथ्रा बारफोरा अखारलांनो हा थायो जायो गुबुंले जायो बेफोरबायदिनो
माने औ माने गुबुंनाय होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दङ आरो
गोबां गोबां जाहोन दं नोंथां
औ आरो ओमफ्राय गोबां रोखोमनि हा गुबुंनाय दै गुबुंनाय आरो लोगोसे बारग' बुंनाय बिदि जोंनि सोदोबफोराबो बुंनोनाय बे गारि मथरनि गाबनाय आवासखो गाबनाय होनाय बेफोरबायदिनि थाखायबो जोंनि सोदोब गुबुंनाय जाहोना एबे हाफोरनि बुंनाय होनोब्ला जोङो माखासे हासारफोर बाहायनाय बा मुलिफोर जोङो बाहायनाय आरो जोङो प्लास्टिक बायदिसिना ओ जाय बुस्थुरा सेवनो रोङा बेफोर बुस्थुखौ जों हायाव गारनायनि जाहोनाव हाफोराबो माने माखासे
हासा हाफोरखौ गुबुंले खालामदों बेफोरनो आरो जोङो माखासे से बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव दैमाफोरा खुरखाबोनानै बेफोरबायदि माखासे बिफां लाइफां आरो फोरखौबो खुरलांदों बांसिनानो आरो बिदिनो लेन्डस्लाइड लेन्डस्लाइद गोबां जायो हाजोआव जों बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय जाहोनाव बेफोरनो बा हाजोफ्रा बायनायाबो गुबुंले जादों गोबां माने आबहावा आबहावा जेथिं नायनो थांब्ला जोङो बे आबहावाखौ संरैखा खालामनानै जों गुबै जों बे बिफां लाइफांखौ जों जेसां हायो गायनो नांगोन जोङो आरो जों गुबुंले जानायफोरखौ जों गावखौनो साब सिखोन खालामनांगोन। दाखोर दाला प्लास्टिकफोर जेराव मेराव गारनो नाङा जों सावनो नाङा बेफोरखौ बेफोरखौ जों रि इउस खालामफिननो नांगोन आरो जों बि रोंनांगोन आरो अ जों आरो कलकारखाना बे गनाय बे दैफोरखौ मोनसे ओ जायगायाव खनथुमनानै बेखौ माबा खालामनो हानाय बेब'स्था लानो नांगोन जोङो होमबोब्लासो जोंनि आबहावाया रैखा जागोन आरो आं सानो नोंथां।
नोंथां होमबा सावरायनायखौ जों बिखिनिआवनो औ दोनथ'नोसै
अ दे नोंथां।
औ दे